नोंथां नोंथांना नेटवार्कआ एसे नोंथांनि नेटवार्कआ एसे नांथा नांथा जादों नोंथाङा नेट अर गोनां मोजां जायगायाव थाबानो जाबाय खोनादों दा नोंथां आंनि रावखौ
हेल'
खोनादों दे नोंथां आङो हेलौ
नोंथांनिया नांथाजोब्बाय नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै आं नोंथां
औ दा खोनानो मोनबायना नोंथां
औ खोनाबाय आङो नोंथां दायो मोजाङैनो सावरायनो नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा आयदाखौहाय खोन्थ हरग्रोदो आरो मा आयदानि सायाव रायज्लायगोन
आं नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय नारजि नारजिखौहाय माने गोदोहाय माबायदियै सङोमोन आरो दा माबायदि सङोमोन माने बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो लानाय जादों
नोंगौ नोंथां थारैनो मोजां आयदाखौनो सायख'ना लादों नोंथां नारजिया जोंनि बर'नि थाखाय जोंनो मोनसे एंगार हायै मोनसे ओंख्रि एबा जोङो बुंनो हायो। माने नारजिजोंनो माखासे जोंहा सोमोन्दो थानाय माखासे दङ बेखायनो नोंथाङा खोब मोजां जादों बे आयदाखौ सायख'ना लानाया अब्ला नोंथाङा बे आयदानि सायावहाय दे फंनैसो फोरमायग्रोनो हासिगोन दे नोंथां
नारजि होननानै बुङोब्लाथ' नारजिखौहाय गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोखायो नङा होमबा बर'फोरा
नंगौ नोंथां थारैनो।
नारजिखौ नारजि होननानै बुङोब्ला माने नारजिखौ गिबियावनो बेगरखौ फोनानै लाग्रोयो ओमफ्राय फोनानै बिदिनो देरबाथाय माने बिनि बिलाइखौहाय खानानै नारजिखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो। बिदिनो रानजासे फोराननाय जायो आरो नारजिखौहाय
माने गोथां बिलाइखौसो फार्स्टाव खानानै फोरान जायो नालाय बिनि उनावसो माने नारजि जाहैयो ओमफफ्राय बिदिनो नारजिखौहाय माने गोबाव उनाव जानो थाखायबो माने मोनसे मोजां जायगायावहाय दोन बुथुमनानै लानाय जायो बर'फोरा अ दा खोनादोंदां
बुंबाय था नोंथां
अ नारजि नारजि ओंख्रि संनानै जानो जानो नागिरोब्ला माने नारजिखौ गिबियावनो सोमग्रोनानै लानाय जायो। जेनेबा गाबोन बायदियाव जागोनबा माने दिनै बायदि हराव सोमखानानै दोननाय जायो नारजिखौ जाहाथे थे मोजाङै गेब्लेनाय बायदि। ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने अखानायै नारजिखौ माने माने मोजाङैनो सुनानै ओ सिफ्ले सिफ्ले सुनानै जाहाथे बिनि गोखायाबो एसे खारनाय बायदि आरो ओंखाय बेनिफ्राय खारैजोंनो रुग्रोनाय जायो। बेनि उनाव खारैजों रुनानै माने बेदरफोरजों जायोबाथाय ओम अमा मेजेमफोरखौ होसन्नाय जायो, खायसे एवनानैबो होयो। बेदरफोरखौ, खायसे गोदौनाय समाव होस सननाय जायो। ओ आरो नो बेबायदिनो ओ बेदरजों बा बेदरजों जायोबाथाय बेबायदिनो गोदौ बेदरखो गोदौनाय समाव होसननानै गोदोनाथ' बांद्राय मस्ला मस्लिबो होआ ना? ओम खारै आरो संख्रि बिदिल'सो होनाय जायो। ओमफ्राय
नंगौ नोंथां।
सोरबा सोरबा सामब्राम गुफुर देनानै होयो। ओमफाय बेबायदिनो ओ दसे गोदौ होनानै संख्रि साखिनानै माने खांनाय जायो आरो। आरो आथिखालावथ' आरो गोदोहाय ओ खारैजों जिबायदि सङोमोन बेफोरखौथ' बांद्राय नुनो मोनला। नङा होमबा नोंथां? ओम आथिखालावथ' आथिखालावथ' माने ओ बै सारायफोरावहाय एवथ्रमना नै ओ गुन्द्रा सिफ्लेनानै ओ बिदिसो संनाय जायो। माने गोदो जिबायदि संनाय प्रसेसमोन दानि जुगाव माने ओम बेफोरबायदि संनाय प्रसेसखौ ओम नुनो मोनला, नुनो मोना माने मोनद्रायाबो बुंनो हाया। ने माने खम जाबाय आरो। गोदोहाय जिबायदि संनाय प्रसेसमोन बेबायदि प्रसेस संनाया माने खम जाबाय आरो आथिखाल
रावखौ आं खोनानो मोनाखै। नोंथांना नेटआ नांथाबाय, नोंथांनि रावखौ खोनानो मोनाखै।